हेलौ औ खोनादों र' नोंथाङा मा खालामदों?
आंङो ओइ। ओंखाम जानायनि फाजा एवदो र'।
अ ओंखाम जाजासिगोन होमबा ना।
ओंखाम जानो जासिगोन।
औ सामफु आवलाय जादोंना जायाखै दहायलाय।
सानसुआव जायाखै फुंङावल जादों।
अ नोंथाङा मा फाजा एवदो दा।
आंङो।
ओं। ए खान्थाल बेगर। मा खालामनो नागेरदो खान्थाल बेगरखौलाय।
खान्थाल बेगरखौ एवनानै जायो।
मा जागोन। एवनानै बाथोन देना जायो। अ बाथोन जागोन होनबा ना। आं डाइरेक्ट कुइसनाव फैनोसै जोंनि।
उम।
जोंथ' आबाद मावनानैनो जाग्रा नां सुबुं नङा होमबा बर'फोरा।
अ।
आ ओमफ्राय। जोंनि औ डाइरेक्ट सोंनोसै नोंसिनि जायगायाव मा मा आबाद मावनाय जायो जेनेबा। जोंनियाव उम।
माइ आबाद बेनिफ्राय आरो। ओ खायसे खायसेया बानलुबो गायो। जिंखा गायो हाइजें गायो।
उम। ओमफ्राय आरोबाव।
ओमफ्राय भिन्दि गायो।
उम।
जोंनियाव बेनिफ्राय जोगोनार गायो।
ओ गोबां आबाद मावो होमबा ना नोंथां नोंथांमोननि जायगाफोराव। नोंथांमोननि आबाद बिदि मावनायखौ जेनेबा उम। फालांगि हिसाबै बाहायो नामा जेनेबा मानसिफ्रा।
जेनेबा ओ। गायग्रा लाहा बाजाराव फाननो लांङो बाजाराव फाननो लांनानै फायखारि। फोरनो स' हरो एसे खम दाम रेटआव।
उम फायखारिफोरा आरो जों। जाग्रानिफ्राय दाम लासिगोन।
औ। जों बायना जायोबा दाम दाम जासिगोन।
उम। माइ आबादनि बागै बुंदों नोंथाङा एसे जेनेबा माइ आबादखौ जों माबोरै मावनाय जायो जोंनि सुबुंफोरा। मा बोथोराव मावनाय जायो।
जों दा नै दा जेठ आसार मासाव जों बैसागोनिफ्रायनो जोङो माइ आबाद गायो खायसे खायसे आमथिसुवानि उनाव गायो खायसे खायसे आरो आमतसुवानि सिगाङाव गायो जाबा मा जातनि माइ गायो जोसा गायो माइब्रा गायो
उम
रन्जित बाहादुर बायसनिथि गायो मासुरि गायो जोंनि जागायाव बहुद दानि माइ गायो जोंनि जागायाव
नोंथाङाथ माइफोरनि बागै मोजाङै मिथिगौ माथो नोंथाङा होमबा माबा मोनसे बिजनेस माव नाव माइखौ लानानै मानि म आ नोंथाङा मिथिगोन होनोमबा माइनि बागै मोजाङैनो
माइनि बागै मिथिगौ आं मोजाङैनो जोसा गायो ऐ माइरंनि दामफोरखौबो आं मिथिजोबगौ
नोंथाङानो बिजनेस मावनाय जाबाय माइखौ माइखौ माइरंखो बिजिनेस मावबाय नालाय नोंथाङा मिथिगासिनो जेनबा मोजाङै नोंथांनि अनगा सोर मिथिगोन मोजाङैनो मिथियो नोंथाङा ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा माइखो दैलाङाव गायो होनदोंना जेनेबा ओ बेलेग बोथोराव गायजानो गायजाया माइफोर बेलेग बोथाराव गायगोना गायजाया जेनेबा मेसें बोथ
जोंनि जायगायाव बेलेग बोथ राव गाया जेनेबा मेसेङाव गाया आरो
ओमफ्राय माइब्रा‌ होनदोंना नोथां माइब्रा होनदों माइब्रा माइरङा माबोरै जायो
माइब्रा माइरङा आथा आथा फिथा जायो बैसागो मागोआव
माइब्रा माइरंखौ जेनेबा जानाय फिसा जानो थाखायल बाहायो नामा
फिथाया जानो थाखायल बाहाया जौ जौबो सङो माइब्रा माइरंखौ जोंनि बर हारिया जौ सङो जौ संबा बेसेबा गोथाव गोदै जायो माइब्रा माइरंनि जौआ
ए
बेखो जौ संनायाव बाहायो फिथाइाव बाहायो
माइब्रा माइरङा होनबा देन्जार होमबाना मोजां जायो होमबाना माइब्रा मायरं जो ओमफ्राय ओ नोंथाङा जेनेबा अबे मोनसे माइखौ जानानै गोथाव मोनो
आं बयनिसाय साबसिन माइरं गोथाव मोननाया रनजितखौनो गोथावसिन मोनो आं
गोथावमोनो ओंखाम ओंखामथ जाखायो नालाय जोंनियाथ आरो सोर रुथि जागोन गासिबो ओंखाम जोंनिया नर्थ इस्ट नी मानसिफोरा ना
अ
रावबोथ रुथि जाग्रा गैया खायसे दोंबाबो जेनेबा जा बांसिनानो ओंखाम आरो माइरं ओंखाम जोंनि नर्थ इष्ट बिदिनो माइ आबादजोंनो बुंफखानाय ओमफ्राय जोंनि आरो बरमा सुबुंफोराबो माइ आबाद मावनानैनो जाग्रा सुबुंफोर ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा मा बुंनो सानबावो माइ आबादनि बागै लानानै जोंनि सम्पद जोंनि सम्पतिनि बागै
जों माइ आबादनि बागै जों मानो मा होनोबा जों ओ आसु बोथोराव आसुबो गायो आसुखौो जोङो आसु सिजोन लानानै जों खायसे खायसेया आसु माइखौ फोयो दै मा बैसागोनि सिगां फोयो आरो
उम
बैसागो सिगां फोनानैफ्राय खायसेया गायोबो मानो होनोबा बे आसुमाइखौ जोंनि बर फोरा आरो मोदाय जेनेबा माइरं गोरलै जाहोनायाव बाहायनाय जायो आरो
औ औ नोंथाङाथ' दा बाथ्राखौ बुंबाय जेनेबा जोंनि माइ आबादखौ लानानै बर'फोरा दिन बिदिनो माबा फोथायनाय दङ जेनेबा बे फोथायनायखौ नोंथाङा मा मा फुा जायो म आब म आबखौ सोमोन्दो जेनेबा ब आं मोनसे म खोनाबावदों कति फुजा ना मा होनो बेबो जायो दस' नोंथाङा जेनेबा मोजाङ बुजायना हालांदो माबायसा जायो जोंनि समपद
कात फुजाया जोंनि माइ गायखांनानै माइआ ओंखारनो लागा जाबाय मासे मास मोननै बा आराइ मासाव ओंखारो नालाय ओमफफ्राय जों कति फुजाखौ जोङो जेनेबा माइ फोथाराव थांनानै गासा सावहैयो आरो गासा सावोबा जुदि माइआखा अखानायनायैनो ओंखारो आरो दांसे दांनै
औ डिसेम्बर ओमफ्राय नोंथाङा माइरं गोरै जानाय होन्दों जेनेबा माइरं गोरलया मानि थाखाय फै मानि थाखाय फोथायैदों बर'फ्रा
बर'फोरा माने मानि थाखाय माने जोंनि बर'फोरा फुजा होयो नालाय जेनेबा आसुनि माइसालिनि फुजा होनानै माइरं गोरलै बावो आरो जोङो
दाव ब
ओंखायनो जोंबो दा फुजा होनाय जायो आरो
फोथायदों जेनेबा माइरं गोरलै फार्स्ट ओंखारजेननाय माइरंखौ
फार्ट ओंखारगो जेननाय माइरंखौ जेनेबा आसु माइरं
थुजा होनांगौ जेनेबा बेनि नामाव बेफोरबायदि फोथाय ददों जोंनि धोरोमाव ओमफ्राय उम
बे ह माबा मोनसे जाजानो गियो गोदोनिफ्रायनो होना जाबोनाय नालाय बिखायनो जों दा फुजा होयो आरो
बा गोबां फोथायनाय दं जोंनि बर'फोराना जेनबा धोरोमखौ लानानै नङा होमबा
नोंथां हेलौ
जोंनि बर'फ इदिनो आबादखौ लानानै धोरोमखौ लानानै गोबां फोथायनायदों होमबाना गोदोनिफ्रायनो
उ
ओमफ्राय नोंथाङा जेनेबा नोंथाङा जेनेबा माइ आबाद माइखौथ' गायबाय कत फुजाबो होखांबाय ओमफ्राय उनाव माइआ जेनेबा मोनसिगोन आरो ना
ओमफ्राय माइ मोनखांनानै जेनेबा माइ हानायनिफ्राय लानानै नानायनिफ्राय लानानै बोरै मा खालामलाङो बेखौ नोंथाङा एसे बुजायना होदो
जों दुब्लि बारिनिफ्राय खामला बा बायदिसिना न'आवबो हानानै जोङो दुब्लि ला लाानै जेनेबा खायसे खसे द बे बारायावनो ट्रेक्टरनिफ्राय खायसेया न'आव लाबोनानै नाफैयो जों बिदिखौ नानानै जोङो जमा दोनथुमो बाख्रि बा बायदिसिना न' दुथासेयाव जोङो बस्थायायाव सोना दोनो
बिदि दोनो आरो जों
ओमफ्राय माइखौथ' नाखांबाय नाखांनानै जेनेबा जोंनि बर'फ्रा जोंनि बर'फोर माने जोंनि सुबुंफोरा गासिखौबो आबादफोरखौनो फालांगिनि हिसाबैसो बाहाया हबा ओमफ्राय माइ आबादखौबो बर'फ जेनेबा फालांगि हिसाबै बाहायो नामा जेरै हाथायफोराव फानहैयो खामायो जानो थाखायल'सो गाया नालाय नङा हबा
उ
ओमफ्राय जेनेबा हाथायफोराव जेनेबा बोरै बिजनेस मावो बेफोरखौ बुजायना द नोंथाङा
बिजनेस मावो माने बिदिनो गुबुन जाथिफोरा बाङालि बा हारसाफोरा बेफार हमनानै बायस'यो बायस'नानै ओमफ्राय बिदिनो गोजान गोजान जायगाफ्राव साप्लाय हरो साप्लाय हरनानै ओमफफ्राय बिदिनो जोंनि माइरं खौबो बेलेगाव जागायाव जाहोयो बिदि आरो बेलेग जायगायाव माइ गायनो हायाना खायसे खायसे जायगायाव दै लोमनानै गायनो हाया ओंखायनो बिजनेस बेखौबो मावो आरो खायसे खायसे बर'फोराबो मावो हारसाफोराबो मावो बाङालिफ्राबो मावो
ओमफ्राय माइ आबादाथ' जेनेबा बिदिनो बर'फोरनि मोनसे जिउ जारिमिननि मोनसे सिनायथि नङा होनोमबा
द
बे सिनायथि लानाय जेनेबा दासान्दि दिनैनि बे समाव माइ आबादा गोमालांनो हमदों नामा नोंथाङा मा सानो बिनि बागै माबार म
जेनेबा जों मा माबायावनो दा दैज्लां नालाय
उ
गायसावनाय जाबाय दा गायगासिनो दङ
उ उ जेनेबा नोंथाङा मा सानो इयुन जोलैखौ लानानै
इयुन जोलैखौ माने बेखौ गायाबाथ' जों मोनजाखानायानो नङा जेनेबा गायखा। फारनांगोन नालाय जों बेखौनो गायखाथारनांगोन
जेनबा जों ओंखाम जाब थानो नाङाख ओंखामाथ' मबबो जाख नङा होमबा
ओंखाम जायाबा थानोनो हाखाया बेखौनो मावखाथारनांगोन आरो
उ औ नोंथांजों रायज्लायनानै जोोबद गोजोननाय मोनबाय दिनै रायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नोंथां
दे दे होम्बा लााखि गोजोन्थों